खोनादों नोंथां अ मा खालामदों नोंथां दालाय
औ आं ओरैनो दंथ'यो नोंथां
आतसा अब्ला जों दिनै दावबायनायनि सायाव रायलायनोसै नामा नोंथां हेलौ
औ
औ
ए
नोंथाङा दासिमहालागै मा-मा जायगा दावबायखो
आङो दावबायनाय आं गुवाट टावां बेरायबाय माखासे आं अर नासलाव बांसिन बेरायबाय आरो बिदिनो गुवाहाटि थांबाय तेजपुर थांबाय बिदिनो ओरै सेमोन साफुरि थांबाय नो खाथि खाला जायगायाव बेरायबाय माने गोजानाव थाङाखै बिदिनो आसामामखौ बाराखै आरो अरुणचलफ्राव जेरैबाय नोंथाङालाय
आंबो बिदिनो अरुनाचल थांबाय ओरैजाय आसामावनो बांसिन बेरायनाय जादों आरोना
आ
जाय अरुणचलावहाय होनेबा इटानगर जिर' भेलि बेफोरखिजाय बांसिन थांबाय आरो माने
थावांआव थांनाय जायाखै नोंथां
अ
टावां थांनानै माबायदि मोनदों एक्सपिरियेन्सा नोंथां एसे बुंनो हागोन नामा
जोङो थांनानै खस्थ' मोननसोलै जोङो बायन बायनो थानदोंमोन आरोना जों बिराद खस्थ' मोनदों
औ साबैसे थाङामोन नोंथां
नों लोगोफोरावनो साफा थांदों आरो जों
औ
खस्थ'
औ
गोजां बोथोराव जोङो सानथाम सानब्रैल थादोलै बारा थाबोआखै बिदिनो खस्थ' जाथारोलै बिदिनो बिनो माबा बाइकफोरजों थांबाथाय गारिफोरजोंसो थांनांगौ
औ-औ
बाइकफोरजों थांबाथाय जोबोद खस्थ' मोनो बेनो
बरफ बरफ गोलैनाय समाव प्रब्लेम होयोना बायगाव
औ-औ बिदिनो गोजाङो जेकेटफोराथ' थाखानांगौ माने बिदिनो बाइक बाइक सालायनाय समाव बिदिनो एसे माबाफ्राव मोदोमाव नांबाथाय बे उदैफ्राव मानसिनाव नांबाथाय माने गाज्रि जालाङो खब बस्थु बेमार जानो नागिरो मानसिया एसे गाननाय जोमनायफ्रा एसे मोजां गानथारनांगौ
औ
आ
औ
बिदिनो लोमजानो नागिरलायदों आं थांनानैहाय
आतसा
ए स्पिडनो थांनाय जाबायना
औ औ
जायग आरो थिनस बेसेबांबा किल'मिटारसो जाखायो बिराद गोजान जाथारनाा गुवाहाटि बांद्रसो जाखायो जोंनि गहफुरनिफ्राय
औ औ
माने ट्रेनजों थांबाथ ट्रेनिजोंनो जि गोबाव लायो आरो बाइकजों बाइकजोंथ आरो अबेबाफोर स्पिड एखे स्पिडाव थांबाय थानो हायाना खमायनांगौ जायो
औ
एखे स्पिडव थांबाथाय एससे थाब मानहैगौमोन खिनथु अबावबाफोर स्पिड ब्रेकार थायो बिदिनो बायदि माने एसे गारिफोरखौ स्ल खालामनांगौ जायोना
औ औ
एसे लेट जाहैयो आरो
औ बिदिनो थांनायाव नोंथां होजोंथ अरुणाचलाव आइ एल पि नि गोनांथि दं दंना बेखौ जेबो चकिं खालामनायाव उसुबिदा जायाखैदा जेबो हेल खोनादों ना नोंथां हेल
हेल हेल हेल
औ दासो खोनांदों औ
औ माने सिगांनि समाव माने जे आइ एल पि नि जेबो दावराव गैयामोन आरो हा
औ दाथ गोनांथि जाथारबायना आइ एल पि नि हेल खोनादोंना नोंथां नोंथांनि अआवाजखौ खोनादिया माथो हेल हेल हेल औ नोंथां
औ खनादोंना
हेल नोंथांना नेटवर्कनि प्रब्लेम जादों नामा
हेल औ औ दे दे देबा द आरोसिन्था नेटा प्रब्लेम जादोंमोन आं वाइफाइ हगारबाय
आतसा
बिदिनो आइ एल पि दा औ दाथ आइ एल पि नांथारगोन सिगां जों थांनाय समाव आ
औ औ हेल नोंथांनिया खोनानायाव एसे प्रब्लेम जागासिनो हेलौ खोनादोंना नोंथां हेल' हेल' नोंथां
आं खोनागासिनो दं
अ नोंथांनिखौ खोनाफैदियाखै आंनाव
एबार खोनाबाय नामा
औ दासो खोनादों ओं औ
आ
ओरैनो नोंथां थवां थांनायाव बेसेबांनि बाजेटसोमोन नोंसि नालाय
बिदिनो बारा नङा फिफटिन टुइन्टि थाावजेनसोनिल बाजेटमोन
अ आचसा पार पार्सनाव बेसेबांसो थांगोन बायदि
थाङो बिदिनो नोंनि बे जानायनि सायाव थाङोलै बिदिनो रुम बाराफ्राथ' बारा लाया माथो
अ औ औ
बिदिनो नोङो थावखौ फुल थेंखिखौ सोखानांगोन नोङो
हेल' खोनाफैयासैलाय नोंथां नोंनि आवाजखौ हेलौ नोंथांना नेटवर्कनि प्रब्लेम जागासिनो आंनियाव खोनाफैयाखै खैादोंना नोंथां
हेलौ
खोनाबाय दा
औ दासो खोनादों नोंना प्रब्लेम जागासिनो नोंथां
दे सों माबाखौ सोंदों नोंथाङा
अ बेखौनो सोंदों आङो माने बेसेबांसो बाजेटसो थांदोंमोन बेखौ सोंदोंमोन आं माने
ए फिफ्टिन टुइन्टि थावजेनसो थांदों फिफ
औ औ माम उम मा मासाव थाङामोन नोंथांमोनहालाय
जों दाख्लै थांदों जानुवारियाव बिदिनो जानुवारि बोसोर गोदाननि बे
औ बेनिफ्राय बाखि उनावहाय जेबो प्लेनिं खालामथ'वाखै माखासे दावबायनायनि
दायो गो दा गरम बोथोराव थाङो नो गोसो जायालै गोजां बोथोरफ्रावसो मोजां बेरायनो
औ
दा माने गरम बोथोर ना माने जिखि खस्थ' जायो थांनो माने
गोजां दा दैज्लां बोथोराव जेरै दैज्लां बोथोराव दा दावबायनो हागोन ओरै शिलं मे मेघालया
हायो हानायालाय दा बिदिनो न'आवबो गायनाय फुनाय सोलिगासिनोना
औ औ
बेयाव माने बारा बेरायथ'नो हाया जादों
औ
नोंथाङाबा बेरायनो मोजां मोनो ना
मोजां मोनो आंबो नोंथां आंथ' बांसिन हाजो एरियायाव बांसिन बेरायनानै मोजां मोनो माने
औ नोंथांङा दसिम मा मा जायगायाव बेरायखो
आं ओरैनो दासिमाव नागालेण्ड थांबाय अरुणाचल बे मोननैयानो आरो बांसिन थांलाय फैलायाव
ओरैजाय गुवाहाटिफ्रावथ' थांबाय थानायानो
बिदिनो नागालेण्ड फ्राव आइल फिलला आरो नामा दा नामा लाखायो
नागालेण्डआवथ' बिदि आइ एल पि चेक खालामाखैमोन जों थांनायाव
ओ बिदिनो नागालेण्डफ्राव बांगालफोराव हाबोना ना हाबा
बांगालफोर दंङो बिदिनो खाथि खाथियाव
उम जोंना उरणाचल बांगालफोरखौ होखारनो नागिरथारबायलै एल पि बायदिसिना खालामगासिनो दं
अ आतसा
बांगाल फोरानो उलनासलयावसो खारगुलुं जोबायना
औ अरुणाचल खाथिना नोंथांमोना औ
नोंथां
आंहाबो बेनिनो अरुणाचल खाथिनिनो नोंथां
थिगानो होमबा अरुणाचलाव मा मा जायगायाव बेरायखो नोंथांङा
आंङो ओरैजाय इटानगर जिरावखैजाय बांसिन थांनाय जादों लै नोंथां बाखि साइदआव थांनाय जायाखै माने थांनायनि प्लेनिंसो खालामगासिनो माने खोनादों ना नोंथां हेलौ हेलौ नोंथांनिखौ खोनादिया माथो
जिरवा मा मा खौनुबो खो
जिरआवथ' ओरैनो माखासे बाटारफ्लाइ पार्क बिदिनो सिलेक बायदिसिना मा मा पार्क दंङो बेफोरखौ बेरायजोबबाय आरो गासिबो दंङो माने खोनादों नोंथां औ दंनाय मानिे बेरायबोजोबबायानो आरो माने जिरव खैजाय
उम दा होमबा नोंथां जाथ'सिगोन नामा समा
जागोन दे नोंथां समाबा जाबाय औ - औ दे
थावारा खिलि मिलि
औ दे